हेलौ अ हेलौ
अ खोनादोंना नोंथां
अ खोनादो दे नोंथां खोनादो
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
नै नोंथां गरमखायै फोथारनि दंफां साहायावसो जिरायना दंफैयो आं एसे गरम जादों ना दिनै नै बोथोरा
औ नोंथाङा फ्रिबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ दे सावरायदो हेलौ
नारजि जानायनि सोमोन्दै
औ औ दे औ बरिया
ओ ना गुरनायनि ना गुरनायनि सोमोन्दै लानोसै नोंथां
औ
औ बिदिबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ना मोननाय जायोबा गुर बा ना मोनोना मोना नोंथाङा बुंनो हागोनना
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां नाफोरखौनो मोननाय जायो जेरै नास्राय गोरै ना सिंगि ना फिथिख्रि ना मागुर ना खावै ना बेनिफ्राय गांजेमा बेनिफ्राय नाथुर बेनिफ्राय गांजेमा एं खावरि बिदिनो बायदि बायदिखौ जोंनि ओनसोलाव गुरोबाथाय बा जोङो हाग्रा बा दैयाव गुरैबाथाय बेफोर नाफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां जानोबो गोथां मागुर नाफोरा जेरै खुसिया नाफोरा गांजेमा नाफोरा एंखावरि नाफोरा खोब गोथाव बिदिनो फिथिख्रि फोरा गोथाव बिदि बारलि नााबो मोनो जोंनियाव मागुर नाबो मोनो जों माने दैज्लां बोथोर जायोबा जोंनि खाथि खाला बिलोफोराव थांना गुरहैबाथाय खुसियाफोरखौ मोनो बिदिनो आरो गांजेमाफोरखौथ मालाबा समाव ओरैबायदि मोनो एंखावरिफोरखौथ ओरैबायदि मोनो
बेनिफ्राय आंथ बांसिन गोदावखौ मोनो बै नाथुर ना नाथुर नाखौ जोङो बांसिनै थावफोरजों एवना जायोबाथ बाथाय गोथाव मोनो आरो बा गोथाव जायो
बिदि जोङो नाफोरखौ जोङो गुरना लाबोनानै बा जों हमना लाबोनानै जोङो दाथ' गरम बोथोर बे गरम बोथोर समाव जों माने मैथाजों जायो मैथा बांगाल जेरै मैथा गोखै बेनि उनाव माने आरो बेजोंबो जाबावो जोङो थाइगिरजोंबो जायो जों थाइगिरजों जायोबा बिराद गोथाव जायो गोथाव मोनो
बिदिनो जोंनि ओनसोल बा जोंनि जायगाफोराव बिदिनो दैज्लां बोथोरफोराव बा दैज्लांनि समाव माने नाफोरखौ मोननाय जायो बा जोंनो बायलायनांगौनि गोनांथि नङा माने जोङो खाथि माने फुख्रिफोराव थाङोब्लानो मा खाथि नि एसे बिलोआव जों गुरहैब्लानो नाफोरखौ मोननाय जायोबा हमनानै जोङो एवनानै जों जानो हायो आरो बेनिफ्राय नोंथां माने जोंथ' बिदिनि सायाव जों सावरायबा बिदिनो माखासे ना हमनायनि सायाव ना गुरनायनि नि सायाव जोङो जेखायफोरजों ना गुरोब्लाबो जों नाखौ मोननाय जायो बिदि बिदिनो आरो दैमायावथ' ओरैबायदि मोनबावसो साम' गोलाव साम' गोलावखौ जोङो न'आव लाबोनानै जोङो आरामसे खालामो बेनिफ्राय जोङो द' गुरनानै लाबोनानै न'आव माने साम'फोरखौबो जों सबायाइजो जायो सबाइजो माने बि बिदिनो मालाबा समाव बेलेगजोंबो जानाय जायो आरो साम' गोलावखौ बे जोंनि बेनिफ्रायथ' नाफोरखौ जोङो बिदिनो फिथिख्रिफोर बे फिथिख्रिफोरखौ हमना लाबोनायफोरखौ जोङो ओ माखासे मैगंफोरजों जों संनानै जायो बा गोथाव मोनो आरो जानानै नोंथाङाथ' ना गुरनायनि फारसे गोबां बाथ्राखौ मिथि थियो जानांगौ जों जेखायजों माबायदि नाखौ गुरो बा जोङो जेखाइनि अनगायैबो जों सेन सानानै नाखौ मोनो आसारा सारननानै जों नाखौ मोनो बिलोफोराव जुदि जों बैफोरनि माखासे माबाफोरखौ लानानै जों हमोब्लाथाय माखासे नाफोरखौ जों मना आरो बा जोङो बिलोफोरनिफ्राय जों नाफोरखौ हमनानै लाबोनो हायो। जेरै जेखाइ थाबाय खबाइ थाबाय आस्रा थाबाय बिदिनो बायदि बायदि ना हमग्राफोर आगजु जुफोर थायो बैफोरखौ जों लांनानै दैफोराव लानानै हमहैयोब्लादि जों नाखौ गोबां मोनो बा नांगौनि बायदि जों नाफोरखौ हमनानै मोनो। नङा होमब्ला नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
नांगौ समाव माने फख्रिफोरावबो जों माने जायगा लायै जायगा माने सारिफोराव सोरबा सोरबा सुबुंफोरा माने फिसिखानानै दोनो बेखौ हमनानै बा आलासि इरि फैयो बा न'निफ्राय न'नि फिसानिफ्राय आस्राफोरजों सारब्रानो बा लाङिफोरजों हमनानै थाबनो माने हमनानै जानो हायो आरो जोंनियावबो बिदिनो फख्रिफोर फिसियो फख्रि फिसिनानै माने बुरजा बुरजा नाफोरखौ फिसिनानै गिदिर खालामनानै फा फानहरोबो बिदिनो गावबा गावनि माने न'फोराव फिना लानानै माने गिदिर गिदिर जानायफोरखौ फानहरो बिनिफाय मालाबा न'फोराव जानो गोसो जायोबा न'आव हमनानैनो जानो हायो आरो। बेखौ जोङो माबोरै फिसिनांगौ होनोब्ला जों गिबियावनो नाखौ बेलेगनिफ्राय गुबुननि फ्राय फिसा फिसाखौजों लाबोनानै बायनानै लाबोनांगौ बायनानै लाबोखांनायनि उनाव गावबा गाव फिसारि थायो बा फख्रि थायो। बैयाव जोङो फिसिनानै दोननो हायो आरो। जोंथ' गोबां समनिफ्रायनो जोङो बिदिनो फख्रिफोराव जोंनि ओनसोलफोराव फिसिनानै दो दोनदोंमोन बा जोङो खालामनानै दोनदोंमोन। गोदो गोदायथ' जोङो बिदि जोंनि ओनसोलफोराव फख्रिबो जावनाय गैयामोन। नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव मोनफ्रोमबो न'खरफोरावनो दा आथिखालाव फख्रि बा फिसारिफोरा दंसै आरो जायनि जाहोनाव होनाव नांगौ समावनो जोङो नाफोरखौ फिसिनानै नाफोरखौ जों जानो हा हायो नाफोरखौ जों फाननानै जोंनि बेफार बिजनेसफोराव जोङो मोननाय फैसाफोरखौ जोङो बाहायनो हायो हायो बा जोङो फाहाम बा खासे खामानिफोराव जों बाहायनानै मोननायफोरखौ जोङो बिदिनो बायदि बायदि बिथिंफोराव जोङो खामानि मावनो हायो आरो नोंथां।
औ औ
ओमफाय नोंथाङाथ' बेफोरनि सायाव माखासे बाथ्राखौ मिथिखायो आंनोबो एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ औ ओ ना गुरनाय होनोबा आइजो माहारिया गोबां मोजां मोनो खायफा खायफाया ना हमनानै बा ना गुर नानै ओ ओ आ आंबो नानै खोब मोजां मोनो बेफोर बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ना गुरग्रा जायगा गोबां दङ' आरो। दुब्लियाव थ ओ जोंहा दैलां बोथोरावथ' दुब्लियावहाय गोबां ना मोनो नङा होनबा? ओ बेफोर बायदिनो दैमाफोराव औ दैमाफोरावबो गोबां ना मोनो जोंनि ओनसोलावबो जेरै ना बोथिया ना ना थुरै ना सिंगि नास्राय ना ना गोरै फिथिख्रि ना गोबां रोखोमनि ना मोननो थाङो आरो जोंनियावबो ओ आरो जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव गुरखांनानै जोङो जेब्ला मेसें जागोन अब्ला जोङो ओ बिलोफोरावबो गोजान जायगायावहाय गुरहैयो बेफोरावबो जोङो सिंगि मागुर खुस या मोननो हाबोयो बेफोरखौनो जोङो ओ ना गुरना दोननाय खौनो जोङो फोराननानै उनावहाय नाफाम देनो हायो बा ना गोरानफोरखौबो जोङो फानहरनो हायो आरो बिनि सायाव जोङो ओ नाखौ जोङो जिरायनानैबो दोननो हायो गोथाङैबो जोङो फानहरनो हायो आरो ना जोंबो जोङो गोबां रोखोमनि इंखाम खालामनो हायो बा फैसा थाखा जोङो जमा खालामनो हायो आरो। आरो बिनिफ्राय होनोबा जोंनि बर'नों ओं नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन बर' न'खरखौ फोराव फिसारि बा फुख्रिफ्रावबो खोबनो न'खरसेयावहाय मोनसेबाबो फिसारि दङ। जेरै जेरै जोङो ना फिसिनानै जायो। जोङो नाखौबो मेसेङाव जोङो दैलाङाव ना फिसाखौ हगारनो रोखोमनि खालामनो हायो। नोंथाङा खोनायासै नामा?
दे बुंलांबाय थादो नोंथां।
औ जोङो नाखौ होनोबा जोङो फुख्रिनि ना होनोबा जेरै कमल कादनि ना रौ ना बाहु बेफोरखौबो जोङो गावनि फखरियावहाय फिसारियावहाय हगारनि लानो हायो नङा होमबा? नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जोङो आरो नाखौ देनो थाखाय मालाबा समाव एसे एसे आदार होनांगौ जायो जेरै गुन्दै बा अफ्रि ओंखामफोरखौबो जोङो होनो हायो आरो खायफा खायफाया नाया थाब देरथों होननानै एसे हासारफोरबो होनानै होयो। मानो होनोबा नाखौ जोङो एसे थाब फेदेरनो हाबा जोंनो मोजां जोंनो बेफोरबायदिनो इनकाम खालामनो हायो। हागोन होननानै खायफा खायफाया ओ बेसर साबाफोरखौबो होननानै होयो। बेसर साबाफोरखौ जाबा नाया थाब देरो होनानै
नोंगौ थारैनो नोंथारगौ बियो सैथो
औ आरो जोङो बेफोरबायदि फिसारि थाइलेण्ड बा मागुर बेफोरखौबो जोङो आलादायै फिनो हायो। आरो जोङो औ आरो जोङो ना बारलिफोरखौबो आरो औ जोङो जाव ना गोबां एभेलेबेल जायगा दङ जेराव जोङो ना फिसिनाय नानैबो जानो हायो बा ना गुरनानैबो जानो हायो जोङो ना गुरना लाबोनाय जोङो गावनि फुख्रियाव बा गावनि फि फि जोङो हगारफैनो हायो ज ना फिथिख्रि ना बोथिया बेफोरखौबो जोङो फिसिनो हायो उनावहाय जानो हायो आरो
औ नंगौ थारैनो
बेफोर फाननायखौ नुनो मोनो नामा लकेल ना गोरान
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोर समावबा बिदिनो
माबा होनो दैज्लांनि दैज्लां समाव माने बांसिन नाफोरखौ मोननाय जायोबा मेसें बोथो बेावबो जोंनियाव ना गोरानखौ मोननाय जायो जेरै फिथिख्रि ना बिदिनो मावा ना बिदिनो गोरै ना सिंगि नाखौ जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो जे रै लाङि सानायाव मोनो
बै लाङि सानायाव मोननायफोरखौ जोंनियाव माने न' न' गावबागाव न'फोराव लाबोनानै फोरान नानै नाफोरखौ ओमफ्राय इदिनो लांनायफोरखौ फोरखौ माने गोबां बेसेन गोसा दामाव फानहरनाय जायो दा जेरै ना गोराना मा होनो दुइ केजि जायोबा बियो गोरान जानानै एसेल जायो आरो बिदिनो आदा केजिल जाहैगोन जेरै नोंना दुइ केजियाव नोंना आदा केजिल जाहैगोन जेरै नोङो गोरान जायो ब्लाथाय बिदिनो माने जोंनियाव गोबां ना गोरानफोरखौ मोननाय जायो माखासे समावथ जों ओ थास बिबारजोंबो जानो गोथाव जायो ना गोराना दाथ दै दैज्लां बोथोर सम बे दैज्लां बोथोरफ्राव थास' बिबार मोननाय जायो थास' बिबारजों ना रानजों जायोब्ला गोबां गोथ थाव मोनगोन बा जाबाय थानोबो गोसो जागोन आरो अब्ला नोंथां दोनथ'नो हासिगोन नामा दिनैनि सावरायनाय बेखौ नोंथां
औ औ औ ओ नोंथांजों नानि सोमोन्दै दोनथलायनोसै होमबा नोंथां ।